हेल' नोंथां।
औ
अ नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ औ हागोन हागोन।
अ आं दा माने बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सान्दों आरो ना?
औ।
माने बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' नोंथहाबो मिथिखायोआनो माने बर'नि हारिमु माथो। नाथाय जोंनि माने बर'फोरनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिदिनो मावनाय दांनाय माने गासै समाजनि जा आसारखान्थिफोर बेफोरनो माने गासिबो माने हारिमु होननानै बुंुला माने बुंनो हायो आरोना बेफोर गासिखौबो बिदिनो जेनेबा आरोबाव जोङो बुंनो हायो जे बर'नि हारिमु होननानै जोंनि न' लुनायनि माखासे खान्थि बिदिनो माखासे जेनेबा आखाइनि हाबाफोर ओमफ्राय दंफांनिफ्राय दाननाय बायदि रोखोमनि मुवाफोर आइजेंफोर बेफोरबो माने बर'नि हारिमु महर रै माने फैफायो आरोना जोङो दा आंनि सिगाङावनो माने बर'नि हारिमुनि सिङाव थानाय जेरै सावरायनो सानदों गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला थ' बर'फोरनिया माबा जाखायो दख'ना फारसा बिदिनो हौवाफोरनि थाखाय गामसा बिदिनो फालि आर'नाइ बेफोरनो आर ना दा बेफोरबो माने बेफोरखौनो माने बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माने दानानै लाबोदों बर' आइजोफोरा माने नांगौ जानाय गासै माने मुवा बेसादफोरखौनो बिसोरो माने दिहुननानै लाबोदों बेफोरबायदियाव माने बे गाननाय जोमनायनि बेलायावबो बिसोरो माने गावनो गाव आखाइजों इन्दि एम्फौ फिसिबाय इन्दि एम्फौ फिसिनानै बिसोरो बेबायदिनो जेनेबा इन्दि खुन्दुं दिहुननानै माने दाबाय लुबाय दानो थाखाय गोनां जानाय गासै आइजेंफोरखौबो बिसोरो माने गावसोरनो मिथिंगायाव मोननाय माने बिफां लाइफांनिफ्राय दाननानै लाबाय बेबायदिनो माने बर'नि मासे हारिमुफोरखौ मोननो हायो आरोना आरो जेनेबा बे गान दख'नाथ' होनदों दखनायावहाय एरनाय जेनेबा आगर आगरफोरखौबोथ' बर'फोरा बायदि रोखोमनि माने आगर बाहायनानै दख'नाखौ दायो जेरैहाय जों मोननो हायो हाजो आगर बिदिनो जेनेबा फारौ मेगन मुफुर आफा बिदिनो जेनेबा दिंखिया हगर थाइगिर बिबार माने बिदिनो जेनेबा बायदि रोखोमनि माने जोङो आगरफोरनि गाब माने मुंफोरखौ मोननो हायो आरोना आरो जोङो जेनेबा बिदिनो थुनलाइफोराव मोन बोनाय बायदिब्ला गोदो गोदाय माने सानै बर' आइजो दंमोन जेरै आसागि बैसागि बिसोरो जेनेबा जि दाबाय थानाय समाव गावसोर गावसोर जि दाबाय थानाय समाव माने अख्रांजोंं दाउ माबा मोनसे दाउफोर बिरलांदों बा बिदिनो माबा मोनसे थांदोंबाथाय बेफोरखौनो माने गावसोरनि आगरावहाय मा होनो महर होनाय बेखौबो जों माने मिथिनो मोनो आरोना दा बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावोदि जेनेबा बायदि रोखोमनि बिदिनो जेनेबा बर'फोरा मावनाय दांनायाव आग बाहायनाय आगजुफोर जेरै बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों बेनि गेजेरावहाय जेनेबा माइ आबादानो बिसोरनि गाहाय जिउ राहा लामा होननानै जों बुंनो हायो दा जेनेबा माइ आबादखौ मावनो थाखाय गोनां जानाय जेनेबा आगजुफोरखौ बिसोरो माने मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो बुथुमबोदों दिहुनबोदों बेफोरबो माने बर' बेनि मोनसे मोनफा मोनफा माने हारिमु होननानै जों बुंनो हायो आरोना जेनेबा बेफोरखौ दाननायाव मा मा मान जेनेबा माबायदि खालामोब्ला जों बेबायदिखौ महर मोनहैगोन बेफोर माने रोंगौथि एबा जा हाबाफारि बेखौ माने बर'फोरा मोजाङैनो रोंखागौमोन ओमफ्राय जायनि जाउनाव बिसोर माने बेफोरखौ दिहुननानै लाबोदों आरो ना दा बेनि अनगायैबो जोङो बर'फोरनि हारिमु महरै जों मोनबावो जेरै दामनाय देनाय बर'फोराथ' जेनेबा रंजानो बाजानो थाखाय माबा मोनसे जेनेबा प्रग्राम माबा मोनसे जेनेबा बैसागु मोसानाय बिदिनो जेनेबा खेराइ गजा फोरबो जानाय बेफोराव माने माइनाव बरायनाय बेफोरावहाय बिसोरो माने इदिनो दामनाय देनायफोरखौ बाहायो रंजायो बाजायो बेफोरबायदि दामनाय देनायखौ बिसोरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो दंफांनिफ्राय दाननानै लाबोदों आरो ना दंफां बिफां लाइफां बेफोरनिफ्राय जेरैहाय जों मोननो हायो दल बेनि उनाव जों मोननो हायो जेरै दल माने जेनेबा खाम ओमफाय बिनि उनाव मोननो हायो जों सिफुं सेरजा आरो जे हारमुनियाम आरो बेबायदिनो गंगोना आरो बिदिनो जेनबा लाइग्रिद बिदिनो माने बायदि रोखोमनि माने आरो जेेजेंगा बिसोरखौ जों मोननो हायो आरोना गोदोनिफ्रायनो दामबोनाय हिसाबै आरो थरखाखौबो जों औवानिफ्राय दाननानै लायो बेबादिनो जों माने बर'फोरनि हारिमुनि सिनायथि महरै जोङो दामनाय देनायखौबो जों मोननो हायो आरो ना आरो बेनि अनगायैबो जों जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि बेलायावबो जों मोननो हायो जेरैहाय ओ बर'फोरा जानाय लोंनाय होनबाथ' बर'फोरनि जानाय लोंनायखौ जोङो बुंनोनो नांखाया मानो होननानै बुङोब्ला बल'फोरा ओरैबायदि माने जाग्रा लोंग्रा दङ जे बेफोरखौ माने बिसोरो मा होनो माने जोङो साननानै बा बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना बिसोरो माने बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंजों माने जेनेबा माजों ओ मा गोरोबनानै जा जायोब्ला गोथाव जायो मिलौहाबो माखौ होयोब्ला ओंख्रिया मोदोमगोन बा जानायाव गोजाव गोथाव मोनगोन माने बेफोरखौ बिसोर माने मोजाङैनो रोंखागौ आरो ना जायनि जाउनाव जों मोननाय जेरै अनलाजों दाउ संनाय सबायजों जेनेबा साम' संनाय आदो नारजिजों अमा बेदर संनाय बा नाफाम नाफाम बानायनाय आरो बिदिनो जेनेबा मोननो हाबावो जोङो जेनेबा बिदिनो लोमजा साजाबा बिदिनो देहाया एसे दुब्ला जायोब्ला मा होनोम मनि बिदिनो जेनेबा माखासे खिफि बेन्दों बिदिनो हा हाग्रा माखासे मुलि रोखोमनि जेनेबा माबाफोरखौ ओ मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै जानाय बिदिनो जेनेबा मेनाय जेरै जेनेबा दाउ बिबु मेनाय ना बिदै मेनाय बिदिनो ना मावा फिसा फिसाखौ मेनाय बेफोरबायदि माने मेनाय रोखोमनियावबो जानाय लोंनायखौबो जों मोननो हायो आरो जेनेबा लोंग्रा बुस्थु हिसाबै जोङो जौखौ मोनो जौ गिसि आरो गोरान बेफोरनि बागै जों माने गोबां सावरायनो हायो आरोना बर'फोरनि हारिमु होनबाथाय जोङो माने दसे समनि गेजेरावनो जों फोजोबनो हाया आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला जों इसेबां गुवार दे एसेबां बर'फोरनिया जेनेबा हारिमुवा गुवार दे बेखौ माने एसे समनि गेजेरावनो बुंनानै फोजोबनाया बे जाथाव बाथ्रा नङा आरोना जायनि जाउनाव जोङो दा मोननोबो हाबावगौ जेनेबा जानाय लोंनायनि बेलायावनो मोनबावगोन नोङो आरोबाव बिदिनो बाय दि रोखोमनि एवफ्रामनायफोर ना बेदरफोर एवफ्रामनाय जेरै एन्जर बेदर खुसिया एम्बु बायदि रोखोमनि माने जाग्रा माने बेदरफोरखौ जों नाय गिरनानै जायो सिगांनि समाव जेनेबा नाफोरखौ गुरनानै जायोमोन ना आथिखालाव नाथाय एसे खम गुरनायखौ जों नुनो मोनसै ओ आरो जेनेबा हाग्राफ्राव मैहुर खालामहैनाय बेफोरबायदिखौ जों माने गोदो मोनबोदोंमोन आरोना जायनि जाहोनाव बर'फोरनि हारिमुवा माने इसेबां गुवारदि जों माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानबावो
बर'नि हारिमु होननानै नोंथाङा बुंलांखाबाय फ्रायानो नों थाङा बुंलांखाबाय जेनेबा हारिमु होननानै बुङोब्ला मा बुजि बा मिथियो
उम
हारिमुवा जाहैबाय जोंनि जेनेबा मोनसे एंगार हाय बाहागो आरो ना बेयो जेनेबा हारिमु होननानै बुंङोब्ला जों जेनेबा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बेफोर गासैखौबो जों हारिमु होननानै बुंनो हायो आरो।
औ औ।
दा जोंनि गाननाय जोमनायनानैुङ्ला नोंाङाबो बुंलांखाबाय गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजो फोर्रा माने दानाय लुनायाव जोबोद मुखुब मोनो आरो जेनेबा बर' आइजोफ्रा। बेबायदिनो जेनेबा गावनि गाननाय जोमनाय सिफोरखौ माने गावसोरनो आखाइजों बायदिसिना जेनेबा बायदिसिना गाब होनानै बिसोरो गोजा गोथां। बिदिनो गोसोम गाब होनो बायदिसिना गाब लानानै बिसोरो। गावसिोरनि आखाइजों दानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबादिनो जेनेबा गाननाय जोमनाय होननानै बुोब्ला जों जेनेबा हौवाफोरनि थाखायबो जों जेनेबा गामसा फालिबा। बेबादिनो गोबां रोखोमनि जों आइजोफ्रा दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबो जोंनि मोनसे हारिमु होननानै बुंनो हायो। थारैनो बेयो जोंनि मोनसे हारिमु आरो बेबादि बिदिनो जेनेबा जानाय लोंनाय होननानै बुंङोब्ला जों जानाय लोंनायनि बेलायाव जों गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनायायो जेरै जों नोंथाङा बुंलांङाबो जेनेबा ओंख्रिनि बागैबो सबाय जोंनि सबाय आरो बेबायदिनो अनला बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो ओंख्रिफोर संनानै जोङो गोदो गोदाय बर'फ्रा माने बेफोरखौ संनानै जानाय जों नुनो मोनो आथिखालावबो जों माने बे सबायजों बा दाउ बेबादिनो अनलाजों। बा दाउ बेफोरखौ जोङो माने बियो मोनसे माने एंगार हायि जोंनि बाहागो आरो ना? माने ओंख्रिया औ आरो बेबादिनो जेनेबा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर'फ्रा। मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जों बुथुमना जानायखौबो जों नुनो मोनोमोन। बेबादिनो जेरै हाग्रानिफ्राय मोननाय जेरै दिंखिया बेबाददिनो मैद्रु बेबदिनो लाफा सायख' आरो गोबां रोखोमनि जों मैगं थाइगंफोरखौ माने बेबायदिनो आरो माखासे मुलि खौबो जों मोननो हायो जेनेबा हाग्राफोरनि बेलायाव दिनै बेबादिनो लेवा बिफां ना मा बुङो आरो लोगोसे जेनेबा बेबादिनो खिफि बेन्दों बेफोर माने माखासे मुलिफ्राव सोलिनायखौ जों मिथिनो मोनो आरो। गोदो गोदाय होननानै बुङोब्ला औ आरो बेबायदिनो जोङो जेनेबा। मावनाय दांनाय मावनाय दांनायनि बेलायाव जोङो बेबो बेबो मोनसे हारिमु मावनाय दांनाय। बेबादिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा बर'फ्रा मावनाय दांनायफ्राव जोबोद मुखुबबो होननानै जों सानो आरो। नोंगौ थारैनो जेनेबा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बिसोरो जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बिसोरो फोथारावहाय बेबादिनो आबाद माइ आबाद मावनायनि बेबादिनो गोबां रोखोमनि जोङो माखासे आबाद मावनानै जानायखौबो जों नुनो मोनबोदों आथिखालाव जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं। फं गायनानैबो जोङो माने संसारो संसार जानायखौबो जों नुनो मोनसै आरो
औ
औ आरो बेबायादिनो जोङो। जोंनि मेन जेनेबा जानाय आदार होननानै बुङोब्ला जों ओंखामखौनो गाहाय होननानै सानना लायनाय जायो आरो। ओंखामानो जाहैबाय जोंनि जेनेबा जानायनि मेन आदार आरो बे जों जेनेबा। बेबादिनो जोङो गोदो गोदाय बर'फ्रा गोबां जेनेबा आबाद मावनायनि बेलायाव जोङो माइखौनो गाहाय आबाद होननानै जों साननानै लानाय जायोमोन मानोना माइ माइ आबाद मावनायनि गेजेरजोंसो जोङो बा ओंखाम जानायखौ मोननो हायो आरो
ओं।
औ। बेबायदिनो जोङो गोबां जोङो जेनेबा दामनाय द दामनाय देनायनि बेलायावबो जो मोननो हायो जेनेबा बेबो दामनाय देनायाबो जोंनि हारिमु आरो नोंथाङा बुंलांखाबाय जेनेबा दामनाय देनायनि बागै जेनेबा खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरो थारैनो बर'फोरनि जेनेबा एंगार हायै मोनसे हारिमु होननानै बुंनो हायो आरो
औ
औ जेनेबा खाम सिफुं बेखौ माखासे खामखौ माबोरै बानाय जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांफोरनिफ्रायबो जोङो जेननि जेनेबा खामखौ जोङो बेबादिनो खान्थाल बिफां बा माखासे बिफांफोरनिफ्राय जोङो बे खामखौ बानायनाय जायो आरो मिथिनो मोनो आरो जोङो बेबादिनो जेनेबा सिफुं होननानै बुङोब्ला जोङो माखा औवा औवानिफ्राय जोङो बे सिफुंखौ बानायनाय जायो आरो
औ
बेबायादिनो नोंथाङा बुंलांनाय जेनेबा थरखा बेफोरबायदिफ्रा बेखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो जेनेबा बेफोरखौ जोङो माखासे जोंनि हारिमु होननानै बुङोब्ला जों जेनेबा बैसागु बैसागुआवबो जोंनि मोनसे माने एंगार हायै बाहागो होन्नानै सानो साना लानाय जायो बियो जेनेबा बर'फोरनि मोनसे फोरबो एंगार हायै मोनसे फोरबो होननानै जों सानो आरो थारैनो नंगौ जेनेबा बैसागु बोथोरफा मोनसे एंगार हायै बाहागो गोजोंनि थाखाय बियो जोङो बैसागु बोथोराव गासैबो जोङो रंजायो बा मोसायो गासैबो मिनि खुसि जोङो बैनि बैनि न'खर बैनि न'खर थालायनानै जोङो गासैबो रंजा बाजा बेबायदिनो जों मिनि खुसिय बे बैसागु बोथोरखौ हगारनायखौ जों नुनो मोनो आरो औ बिदिनो जेनेबा जोंनि हारिमु होननानै बुङोब्ला बेनो आरो नोंथां औ होमबा नोंथाङा जोंनि रायज्लायनाय समखौ बेखिनियाव दोनथनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां
औ दे दे नोंथां थोद